हेल'
औ खुलुमबाय नोंथां नोंथांङा फ्रि दं ना?
औ खुलुमबाय नोंथांसिमबो औ दं।
औ उम्म दा जों आं माने नोंथांनियाव ओ बर'फोरनि बैसागु फोरबो फालिनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों नोंथांजों ओ बैसागोआथ' बर'फोरनि ने ओ आमाय थुख्लु बाददि होनजायो। माने बो फोरबो होनजायो आरो ओ बैसागुआनो बर' फोरनि बयनिफ्राइबो देरसिन फोरबो उम्म बेनि गेजेरजोंनो बर' हारियाबो बिसोर बर' फोरनि गाननाय जोमनाय राव हारिमु गासिबो बे बैसागोनि गेजेरजोंनो बेरखांङो होनजायो ओमफ्राय दा बे बैसागोखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि फालियो नोंथांङा खोन्थानो हागोन नामा?
अ नंगौ ओ नोंथांङा बुंनाय बायदिनो बे बैसागु फोरबोआ जों बयनिबो थाख थाखाय जोबोद आंगोथार फोरबो आंगोसिन फोरबो आरो।
औ औ औ नोंथां मोजां खोनायाखै।
खोनायाखैना?
औ औ खोनादों दा?
खोनाबाय हेल'?
औ औ खोनाबाय।
औ औ माने ओ बुंनो थांङोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय
औ
खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनागासिनो।
ओ बिदिनो बोराय बुरै गथ' गथायाइ गासैबो ओ ज' ज'यै ओं आरो
उम्म
गिबियावनो जोङो सैथ्र' दाननि जोबथा सानावहाय मोसौ थुखैनाय हाबाफारि। खौ लायो। बिनि अखानायैहाय जोङो ओ। न'खराव बोसोर गोदाननि ओ फुजा फाथाल बिदिनो ओ जेनेबा। जैग' ब्रह्महारि।
औ।
बिदिनो फुजा फाथाल होनाय आरिखौ ओ मावो मावनानै लायो न'खरनि मोजांनि। नि थाखाय ओमफ्राय ओ। बेनि उननिफ्रायसो जोंनि ओनसोलावहाय ओंखारनाय जायो आरो ना ओ
औ औ।
बयबो बिदिनो गाननाय जोमनाय गाननानै जोंनि आंगो। ओ हारिमुनि सिनायथि। मोननाय ओ जेरै दख'ना। गोमो गाबनि दख'ना गोजा गाबनि फास्रा। बिदिनो। गोजा। ब्लाउस बेफोरबायदि हिनजावफोरा। गानो आरो हौवाफ्रा बिदिनो गामसा। आर'नाइ फालि बेबायदि लानानै ओंखारो आरो बिदिनो गासिबो ओ गासिबो बि बिनो ज' ज'यै ओंखारो जेरै बोराय बोराय बुरैफोरा बोराय बुरै ओ ओमफाय गथ' गथ गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला सिख्लाया बिदिनो आलदायै ओंखारो आरो।
औ औ।
नोंथांमोननियाव माबायदियै फालिनाय जायो एसे फोरमायगोन ना।
माने बेबादिनो एखे। माबा राहायनो बैस जायो जोंनियावबो बैसागनि जोबथा। मोसौ थुखैनो मोसौ बौआ जायो आरो खायसे खायसे न'याव नुनो मोनो। जे बैसागोनि गिबि सानावबो मोसौ बैसागुखौ खुङो जोंनि गामियाव माने। बेयो बेलेगयाव। ओम। खालामा बेनाव नाथाय से अक्ट' बैसागो से फेब्रुवारिबो खालामो ओमफ्राय।
नोंथांनिखौ मोजां बारा मोजां
से अक्ट'निफ्राय ओमफ्राय हेल' हेल' नोंथां हेल'